दां।
अ नोंथाङा खोनागासिनो ना।
औ खोनागासिनो नोंथाङालाय।
अ नोंथां नि साउन खौ ऐसे। नांथानाय बायदि खोनांगासिनो आरो।
अ दा खोनादों।
औ नोंथाङा औ आंथ' मोजाङैनो दं नों। नोंथां नोंथाङा माबोरै दङ।
आंबोमोन दासान्दि मोजाङैनो दङ दे नोंथां।
औ आं दा नोंथांजों फोरबोनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन जुदि नोंथाङा सम दङब्ला सावरायगोन होननानै सानदोंमोन।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
औ जागोन नोंथां दायो होनबाथ' फोरबो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंफुंबोनाय माखासे रंजाथाइ फालिथायाइ फोरबोफोरखौनो मिथिनाय जायो। जेरैबायदि बर'फोरा गाहायै। गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनथाम फोरबोखौ मोनथाम रोखोमनि फोरबोखौ खुंबोनायखौ जोङो दासिमबो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। दा बेफोरबो। फोरनि गेजेरावहाय दङ जोङो बैसागु फोरबो मागो फोरबो आरो काति बिहु। बेफोर मोनथामखौ गाहायै मोननो हायो बेजोंनो लोगोसे जदिनो गोबां रोखोमनि फोरबोफोर बायदिसिना बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै आरो। बायदि फालिथायाइफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै फालिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों नाथाय गा गाहायै जोङो मोनथाम फोरबोखौनो लानानै सावरायनाय खो ओ मोनथाम फोरबोखौनो गाहायै बाहायनाय एबा मानिनायखौ नुनो मोनदों आरो।
औ नोंथां।
औ दा बे फोरबोनि गेजेराव जेरावहाय नोंथाङा मागो फोरबोनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होदो नोंथां।
अ मागो फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंना जेरै ओ मागो फोरबो होननाय लोगो लोगो जा जि जोंना आबाद मावखांनानै जा जि जोंना जेखिनि जोङो ओ। फसलखौ मोनबाय बे मोननायनि उनाव जोङो मोनसे। मागो फोरबोआवहाय जोङो बै आबाद मावखांनायनि उनाव जोङो मोनसे फोरबो फ फालिनाय जायो आरो। ना बे आबाद मावखांनायनि उनावनो दा बे ओ फोरबोखौ फालिनो थाखाय जोङो मा खालामनाय जायो मार आंगोनि ओ फुुकु फुस दाननि जोङो जेरै जोबथि सानाव नङा होमबा जोबथि सानाव जोङो ओ न' उनु बायदिसिना साफा सुफा लिरस्रां आरिस्रां खालामनानै जोङो बर' आइजोफोरा न'फोरखौ साखोन सिखोन खालामनानै जोङो खालामनाय जायो बे फिथा सौराय जानो थाखाय जोङो माइरंखौ सोमनाय जायो आरो माइरंआ जोंनिया बेयाव मोननै रोखोमनि थायो बा मोनथामबोसो थानो हायो मालाबा जोसानिफ्राय ओमफ्राय जोङो माथा होननानै बुङो बेनिफ्राय ओ
नंगौ नोंथां।
मा ओ माइब्रा दङ जोंना बे मोनथाम रोखोमनि जोङो मायरंखौ सोमना दोननानै जोङो फिथा सौराय बायदि सिना बानायनानै जोङो बयबो जयैनो जोङो रंजा खुसियै रानज्लायनानै जालायो बे फोरबोआव फालिनो थाखाय जोङो दा बेखौ जोङो ओ फुकु दान जोबथि हरावनो जोङो मा खालामनाय जायो बे फिथा बायदिसिनाखौ जोङो माइरं सोमना दोननाय खौ देनानै फिथा सावो सावनानै गासिबो रानज्लायना जायो बायदिसिना ओ जोंनि बर'नि गेजेरावथ' मा दङ जोंना ओ अमा बायदिसिनाखौबो जोङो ज'यैनो जोङो फिसियो। फिसिनानै जोङो रानलायनानै बा दजोन बा स्नि जोननि गेजेराव जोङो रानलायनानै जोङो जायो जमा संलायनानै जायो जोङो बयनिबो गे बयजोंबो गोरोबलायनानै। नानै जमा ज'यैनो जोङो गोरोबलायनानै बे अमा बेदर बायदिसिना मा होनगोन बेखौ खाना जानाय होननानै जे बुङो जोंनि गेजेराव। बर'फोरनि गेजेराव बिदि जायो फिथा स फिथा सौराइ बायदिसिना सिनाखौबो बानायनानै जोङो जानाय जायो न'खर न'खर बिनि अखानायै जोङो न'ख न'खर थांनानैबो बयनिबो न'खराव जोङो साहा लोंलायनो लोंनानै फिथा सौराइ बायदिसिना बानायनायखौ जायो जानानै मागो दान जेब्ला जोंनिया सेथि सान आगान होबायना बे मागो दाननि सेथि खालार खालि जोङो मा खालामो गासैबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां रां मा खालामो जोङो बयबो न'खरनि गिदिरसिनाव जोङो खुलुमनानै बोर लायो जोङो देरसिननि। आरो आंनो मोनसे थालांबाय बिनि आगोलावहाय से से कालारनि आगोलावहाय जोङो मोनसे मा बानायो जोङो जिगाबजों बा ओ माइ हाखान्दा बे नारा थाबोनायजों जोङो बेलागुर होननानै मोनसे जोङो औवा गायनानै जोङो एसे माइहुं बायदि जोङो लुनानै दोनो। बे लुनानै दोननायखौ जोङो बिनि ओम अखानायै जोङो दुगैस्रां लोबस्रां बेखो सोरांस्लाब मोनोनि माने खोमसि खोमसियावनो दाउ खा गाबनाय जे होननानै बुङो जोङो ना बे दाउ खा गाबनायनि आगोलावनो जोङो बेखौ अर सावनानै बयबो जोङो बे अर बेलागुर होननानै बुंनायखौ जोङो सावनायखौ जोङो अर सायनाय बायदि खालामो आरो गासिबो गोजाङो नालाय। बे अर सायनायावबो जोंना मोनसे फोथायनाय दङ मा बे फोथायनायखौ नोंथांनि नोंथाङा मिथियो ना नोंथांमोननि फोथा बायदि दिब्ला बे बेलागु गुरखौ सावनानै अर सायनायनि बे फोथायथिया मा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा मा फोथायनाय दङ नोंसोर?
औ नोंथां ओ हागोन नोंथां। ओ बेलागुर सावनाय होननानै, बेलागुर सावनायावहाय जेनेबा जोङो जोंनि फोथायनाय बायदियै हा जोंनि गामि ओनसोलावहाय फोथायनाय बायदियै जेनेबा बेलागुर सावनाय समावहाय जेन बेलागु मागो दानावथ' जोङो फिथा-सौराय ज'यै संनानै जायोना न'खर-न'खर आरो गासै गामिनि सुबुंफोरानो फिथाफोरखौ- सावनानै जायोना? ओ बेनि- बेनि फि था जानायनि सिगाङावनो जों बेलागुरखौ सावनाय जायो जे जिहेथु जेनेबा- मागो जानो फिथा-सौराय बायदि माइरं, जोसा माइरं, माइब्रा बेफोरबायदि- जानानै उदैफोरा खायसे-खायसे- गाज्रि जानाय बायदि जायो आरो बेखायनो बेफोर बेफोर बेरामफोरा जेन जोंनि बे बेलागुरनि अरजोंहाय ओ खामफानानै जेनेबा ओ खामफायो आरो बेजों लोगोसे बेलागुर सावनायजोंनो लोगोसे
औ
गोसोनि दुखु- दाहायाबो थांफायो बेबायदि फोथायनानै जोंनियावहाय बेलागुरखौ सावनाय बिदि नेमखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ
औ
दा बेबायदिनो ओ ओनसोल लाना ओनसोल बा गामि लानानै गामि बेबायदि फोथायनाया एसे- आलादा-आलादा जानायखौ नुनो मोनो ना नोंथां? खोनादोंना? अ दा थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनि ओनसोलावनि जोंनि ओनसोलनि फोथायथि बादिब्ला माबादि जे जोंनि ओ देहा-मोदोमाव जिहेथु बेराम-आजार जायो बे बेराम-आजारखौ खारहोनोबब्ला बे बेराम-आजार जानानै थानायनि फ्राय थानायनिफ्राय जोङो उदां मोनो। थाखाय जोङो बे अरखो हांनानै- जोंनि देहा-मोदोमनि बेराम-आजार खो खारहोथो बा सावफाथो होननानैनो बे बेलागुर सावनायनि अर- खौहाय जोंबो सायनाय जायो होननानै जोंनिखिबो बेबायदिनो फोथायथि दङ नोंथां। दा बेबायदिनि गेजेरावनो बे ओ मागो दानाव फिथा-सौराय जानायनि गेजेरावनो दा नोंथांमोननि ओ ओनसोलावहाय मा मा मुंनि बा मा मा रोखोमनि फिथा सौराय जानाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव मागो समावहाय मागोआवथ' गाहायै जोङो माइब्रा माइरंखौनो बांसिनै बाहायो नालाय बे खायनो माइब्रा माइब्रा माइ खौनो माइब्रा माइरंखौनो देनानै जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फिथा बानायनानै जायो जेरैबायदि थावनि दा जायखौ सिथाव होननानै बुंनाय जायो ओ थावनि फिथा लोगोसे एन्थाब। आरो लारु बायदिफोर बानायो लोगोसेनो ओ हासुं उम फिथा बेफोरबायदि बानायोम बानायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अन गायो आरो गुबुन गुबुन फि दा बेफोरबायदि बानायनाय जाया खालि माइरंनि माइरंजोंनो बे माइब्रा माइरंजोंनो थावनि आरो एनथाबखौनो बांसिनै बानायनाय नुनो मोनो आरो। ओ बेनि अनगायैबो नो थाङा मागोआव जे गोदोनिफ्रायनो जेनबा जों खोनाबोदों नालाय ओ बिजाबफोरावबो मोनबोदों आरो गोदो गोदायनि मानसिफोरनिफ्रायबो माखासे बाथ्रा खोनानो मोनदों जेरैबायदिहाय मागो समावहाय माथानिथ' फिथा जानाय नुबोआखैना बेबायदि। बिदिनो लावदुम लाव दुम फिथानि सोमोन्दैथ' नोंथाङा मिथियोना? औ। बे लावदुम लावदुम फिथाखौ लाना नानै मागो समावहाय माबाफोर फोथायनाय नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो।
औ दा बे लावदुम फिथा जिहेथु माथा माइरंजों जों बे लावदुम फिथाखौ बानायनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बे लावदुम फिथाखौ जे लावदुम फि फिथाखौ मागो दानाव जायोब्ला मा जायो बेखौ मोनसे फोथायथि दंङ आं दा बेखौ फोरमायनो सान्दों नोंथां। ओ जोंनि ओनसोल ओसोलनि बायदिब्ला बे मागो दानावहाय जा मो माथा माइरंजों देनानै सिबिंजों जों जा लावदुम फिथाखौ बानायनानै जों जायो। हमनानै जायो जों जा ना बे ओ फिथ फिथा लावदुमखौलायनो मागो दानावहाय जायोब्लालायनो मोसौनाव मानो दुमालु जायोनो? होननानै जोंनि गेजेराव फोथ फोथायथि दङ आरो। बेनिखायनो मागो दानावहाय जोंनि गेजेरावहाय बे ओ लावदुम फिथाखौ जानाय बेखौ जोंङो नुनो मोनबाङा आरोखि। दा नोंथांमोननि ओनसोलआव बो फोथायथिया बेनो एखे रोखोम ना गुबुन फोथायथि दङ मागो दानाव फिथा लावदुम जानायनि?
औ नोंथां जोंनि ओनसो लावबो नोंथां बुंनाय बायदिनो औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो एखे रोखोमैनो फोथायनाय जायो जेनोबा मागो दानावहाय ओ लावदुम फिथा जायोब्लाथाय मोसौ नाव दुमालु जायो बेफोरबायदि फोथायनानैहाय माग गोआवहाय बांसिनानो फिथा लावदुमखौ जानायखौ नुनो मोना आरो। जोंनि ओनसोलावबो बे बादिनो
दा नोंथां होमबा बेबायदिनो मागो दानखौ जोंना एसे रानलायनानै फिथा सराइ बायदिसिना ज' ज'यै बयनिबो न'खराव हाबनानै जोङो जिहैथु जाना रंजा बाज जा बे मागो दानखौ जोङो हगार हरनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
खोनादोंना नोंथाङा अ दा थिग बेबायदिनो ओ मागो दान खौ बारहोनायनि उनावबो जोंना फोरबोआ मोनसे बैसागो फोरबो होननानै जे नोंथाङा बुंदोंमोन। नोंङा होमबा दा बे बैसागु फोरबोखौबो माबायदि रोखोमै नोंथांमोननि गेजेराव फालिनाय जायो ब्ला खुंनाय जायो बिखौ नोंथांङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओनथां फोरमायजागौमोन नाथाय समा दिनैनि थाखाय जाथ'बाय नामा नोंथां?
औ दे बिदिब्ला नोंथां। दिनै दोन्थ'नोसै ना बेखिनियावनो? औ दे साबायखर।